थां
औ नोंथाङा दासान्दि ओ सम दङब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां समा दङ दा नोंथां साननाय बादिनो आंबो सानदोंमोन दा जों लोगो मोनबाय गाहामानो जाबाय अब्ला दे नोंथां नोंनो होनदो जों मानि सायाव सावरायनो
औ। ओ जोङो दायो ओ आबाद मावनायनि ओ सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
अ मोजां मोजां जोबोद मोजां आबाद आबाद होननानै मिथियोब्लाथ' नोंथां मिथिखागौ। मा जोंनि जिउआनो मा आबादजों दाजानाय जोङो आबाद मावाब्लानो मा जोंनि जिउआ गैया गोदो गोदाय आबै आबौ मोनै समनिफ्रायनो मा जोङो आबादनि सायावनो जोङो जिउ खुंनानै दङ नोंथां
औ नंगौ
दा आबाद आबाद होननानै बुङोब्ला गोबां आबाद बायदि बायदि रोखोमनि आबाद दङ दा बेफोर आबादफोरा मारै होनोब्ला नै ओ दा बोथोरनि आबाद थायोना दैज्लां बोथोर मेसें बोथोरनि अनेक बोथोरनि आबाद थायो दा बेफोरनि बेलायावनो मा बयनिख्रुइबो बांसिन दा सोलिफुबाय थानाय दानि दा समाव मावबाय थानाय आबादा जादों मा माइ जायखौ होनो जोङो मा माइ गायनाय फुनाय ओ खोथिया फुनाय बायदि बायदि दा आं माइनि सोमोन्दै माइ आबादनि सोमोन्दै एसे बुंनानै नोंथां जोङो माइ माइ ‌या माइखौ जों माब्रै गायनाय जायो आरो मानो गायो आरो जों माइखौ जोङो मा मा खामानि खामानियाव बाहायोबा माइआ जोंखौ मा मा
औ
जोंनि सुबुंनि थाखाय मा मायाव बाहायजायो बेहाय हेफाजाब होयो आं बेनि सोमोन्दै खिथागोन गुसुंब्लाबो नोंथां दा जायखौ होनदों जोङो नुबाय। माइया बबेनिफ्राय जायो होनबा जोङो मा माया मोनसे ओ जोलै दोननाय बेखौ जोङो जेब्ला। दैयाव सोमना दोनो दा बेखौ जोङो माइज्लि बुङो बे माइज्लिखौ जोङो जेब्ला जोङो सोमबाय दैयाव। दैयाव सोमनानै गाजा बेरो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला जोङो मा हालेवनानै हाखौ फोमोनबाय। बे हायावहाय जोङो माइखौ सारना होबाय जेब्ला माइखौ सारना होयो अब्ला मा बियो ओ नै दान थाम दानसोनि उनावहाय बियो मा माइ बिफां महर लायो। जेब्ला माइ बिफां महर लायो अब्ला जोंहा मा बेखौ मा फुबाय। फुनानै जोङो मा बेखौ आलादा खालामसै आलादा खालामनानै माय माने मा। जोङो बेखौहाय गायनोसै। अब्ला जोङो बेखौ जोङो मोनसे दुब्लि फोथारावहाय जोङो बेखौ आलि होनानै मा। गाबागाव गाबागाव खथा खालामनानै जों बेखौहाय मा गायबाय दा माइखौ गायो सोर जोंनि बर' बि बिमा बा बिफा बिफाफोर जों ज' जानानै न'खरनि गायबाय बा जोङो हौवा फोरा बिदा बिबाजैबा ओ फिफामोन बिफामोनहा हौवाफोरा आलिखौ खोबाय बिबाजै मोनहा माइखौ गायबाय थिग बेबायदिनो न'खरजों मोनसे न'खरजों गोरोबलायनानै माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां। आरो उननि बेलायावहाय माइनि आबाद मावनाया थांबाय बिनि उनावहाय जेब्ला नोङो सम जायो थाम दान बा ब्रै दाननि उनावहाय जेब्ला माइआ बिफाङा रज'नानै देरो देरनानै अब्ला मा माइया फिथाइ ओंखारो। बे माइ फिथाइ ओंखारनायखौ मा मोनो बे माइआ मोननानै मा जों बेखौ माबायो ओ हायो हानानै मा जोङो बेखौ ओ बजा खानानै बे बजाखौ जोंङो रोगानानै न'आव लाङोबा जोंङो बेखौ मा खल सिला होनो जायोखौ जों बे खल सिलायाव जोंङो मा हाग्रा सननानै। बेखौ गल खालामनानै बिदिनो सिला बायदि खालामो बेयाव जों माइखौ दोननानै मा खालामो नोंथां। ओ लामो एसे लामस्रोनानै बेखौ जोंङो मा मारा होनोसै माने जोंङो बेखौ जिगाबनिफ्राय आलादा खालामनाय जानोसै। जायखौ जोंङो आथिखालावहाय बांसिन नुनो मोनसै मा ट्रेक्टरजोंबो द्रामजोंबो सोनानै मारा होयो आरो मा सोरबा सोरबा ट्रेक्टरजोंबो हालियो ओ नाग्लियो बा गोदोनि मानसिफ्रा बांसिन बेखौहाय माइखौ आलादा खालामनाय ओरैबायदियाव। बेयो जोंङो। मोसौजों बा जोंङो मैसोजों बेखौहाय मारा होनाय जायोमोन। नाथाय बे मारा होनायाव थांबाय बेलायाव अब्ला जोंङो मा माइ आरो। जिगाबनिफ्राय आलादा जाबाय नोंथां अब्ला जोंङो जिगाब जिगाब जिगाब जिगाबा मायाव खामानि होयो होनोमबा मा ओ जिगाबा जादों मा मोसौ मैसोफोर जिब जुनारफोरनि जानायावहाय बे खामानि होबाय मोनसे। आरो मा माइखौ जोंङो फोराननानै जिगाबनिफ्राय आलादा खालामनानै बेखौहाय। गाबाग जोंनि साहानि न' होनो जायखौ जों बाख्रि बेखौ मा बर'फोरनि बर' समाजावहाय बेबा बर' रायजो जोंनि गेजेराव साहाथिंहाय सानजाथिं ओ सानजाथिंहाय। थायो बे माबाया ओ बाख्रिया साहाथिंहाय थायो मा जोंना ओ इसिं दा जोंङो माइखौहाय सानजानि जों थानाय बाख्रियाव दोनो बे दोननानै जोंङो मा जेब्ला जोंङो गोनांथि जायो अब्ला जोंङो बेखौ बरनो बरननानै जोंङो लामो लामनानै जोंङो। बेखौ मिलाव लाङो। दा मिलाव लांनानै मा जायो माइनिफ्राय जोंङो माइरं मोनो माइरं आरो मा। बे बिनि माइनिफ्राय आरो मा मोनसे महर मानबावो होनो मा जोंङो गुन्दै। थिग बेबायदिनो गुन्दैखौ जिब जुनारा जानानै थांनानै थायो आरो जोंङो माइखौ मा ओ माइरंखौ जोंङो मा जों सुबुं बा मानसि माहारिया जानानै थांनानै जि जिउ खुङोबा जों गोहो बोलो मोनो थिग बेबायदिनो माइ आबादखौ जोंङो मावनाय जायो आरोखि नोंथां आं माइनि आबादनि सायाव एसेब्लाबो बो नोंथांनिजों सावरायबाय दा जायो जाया एसेब्लाबो आं जानाय मोनदों नोंथां अब्ला आं नोंथांनि बेलायाव सोंनोसै आबादाथ' अनेक रोखोमनि दङ नोंथां दा जों आं सोंनाय मथे नोंथांमोननि जायगायाव बा नोंथांमोननि एरियायाव माइ आबादनि अनगायै मा मा आबाद मावनाय जायो बा फाथो आबाद बा ओरैहाय दङ गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबाद दा नोंथाङा नोंसिरनि न'आवबा नोंसिनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो आरो माबोरै मावनाय जायो आरो माबायदि आबादा मानसिखौ ओ सुबुंखौ गोहोम खोख्लैयो माने हेफाजाब खालामो बेनिसोमोन्दै नोंथाङादसे खिथा दो दे नोंथां
औ ओ जोंङो जोंनि ओनसोल एबा गामि ओनसोल बिदि गामिफोरावहाय ओ बिदिनो माइनि माइ आबादनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो ओ बिदि बिदिनो जोंङो बोथोर लायै बोथोर ओ गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि आबादखौ जोंङो मावनाय जायो नङा होमबा
औ औ
औ बिदिनो रों जोङो बे फाथो आबादखौबो जोङो ओ बे दैज्लां समावनो जोङो मावनाय जायो दैज्लांनि जों इसे सिगाङावहाय बे फाथो आबादखौ जों मावनाय जायो। ओ बिदिनो जोंहा फाथो आबादखौ मावोब्लाबो ओ गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। ओ मानो होनोब्ला बे ओ फाथो आबादखौहाय जोङो फोनानै जोङो ओ बेखौहाय जोङो ओ गिबियावनो फोनोब्लाथाय बेखौ गायनोब्लाथाय जोङो गिबियावनो ओ हानि गोनांथि नङा होमबा ओ बिदिनो जोङो बे हायावहाय जोङो हाखौ ओ हालेवग्रोना लानानै ओ बेनि उनावसो जोङो फाथोखौ फोनाय जायो बेनि उनाव फाथो थोआ देरोब्लाथाय बियो रायोब्ला जोङो ओ बेनि बिलाइखौहाय ओ गिबियावनो जोङो बिनि बिलाइ बिजौखौहाय जोङो खानानै जोङो ओ जाग्रोनाय जायो ओ बिदिनो बेखौहाय गोबां ओ खायफा खायफा न'खरफोरा फालांगियारि खालामनो थाखाय ब्लो गोबां बिबांनि ओ गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो औ बिदिनो जोङो ओ खायफा खायफा न'खराहाय ओ गाव गावनि न'खराव जानो थाखायल' इसे इसे बिबांनि ओ फोनानै लानायखौबो जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ बे फाथो आबादखौहाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो बे बेनि बिलोखौहाय जोङो खानानै जोङो ओ एसे एसे जाग्रोनाय नुनो मोनो आरो जोङो बेखौ फालांगियारि खालामनो थाखायब्ला जों बेखौ फुनानैहाय मुथा मुथा खानानै जोङो बेखौ ओ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिदिनो न'फोराव जायोब्लाथाय बिजौ बिजौखौल' खानानै बिदि जानाय खौ नुनो मोनो आरो बेखौहाय जोङो गिदिर बिफां खालामनानै ओ बियो रायोब्लाथाय ओ बिनि बिलाइफोरखौ खाजोबनानै आरो बेखौ फाथो बिफांखौ जोङो दानना लाबोनानै जोङो ओ बेखौ न'आव दानना लाबोनानै बिनि बिलाइफोरखौ खाना खाजोबनानैहाय जोङो ओ गोरान खालामनानै जोङो ओ नारजि ओ मैगंबो खालामनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ। बिदिनो जोङो बे नारजि ओ बियो गोरान जायोब्लाथाय जोङो बेखौ नारजि मुङाव सोलायो नङा होमबा औ। ओ बिदिनो जोङो बे नारजिखौबो ओ खायफा खायफा न'खराहाय गोबां बिबांनि बुरजा बिबांनि गायनानै लानाय फोरा हाथाय बाजारफोरावबो फानहैनानै ओ रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओ बे ओ फाथो ओंख्रिया एबा ओ नारजि मैगङाहाय ओ जोंनि बर'फोरनि बायदि ओ फोरबो खुंथाइफोरावबो जोङो बे नारजि मैगंखौहाय बा हायनायखौ नुनो मोनो। औ बिदिनो जोंनि ओ बर'फोरनि मोनसे जोबोर ओ खहाबथाव एबा बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि बे नारजि मैगङावहाय, बेखौ जोंनि बर'फोरा गुबैयै ओ अमा बेदरजों संनानै जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो बेयो जोंनि मोनसे बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रै। ओ बिदिनो बे फाथो आबादल' नङा आरो दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि जों आबादफोरबो मावबावनाय नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय ओ जोङो फालांगियारि खालामनो नङाब्लाबो न'खरावहाय जोङो जानो थाखाय इसे इसे बिबांनिब्लाबो जोङो बिदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओ सबाय बिमा ओ खांख्रिखला आरो फान्थाव ओ मैथा गोखै, मैथा गो खा बायदिफोर जोङो ओ न'खर न'खर ओ बे मैगंफोरनि आबाद मावनानै लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां उम। बिदिनो बेफोर मैगंफोरखौहाय ओ खायफा न'खरफोरा गोबां बिबांनि ओ गायनानैहाय बेफोरखौ जोङो फालांगियारि खालामनानै ओ गोबां ओ रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनो, अ बिदिनो ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुङोब्ला ओ जेरै ओ लाइ लाफा ओ क बि ओ बायदि ओ गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोर दङो। ओ कबियानो जोंना ओ
उम।
मोनथाम जातनि दङ नङा होनबा? औ बिदिनो बान्दा कबि, फुल कबि आरो अल कबि होननानै बुङो आरो मुला ओ बायदिफोरनिबो जोङो फोयो। गोबां रोखोमनि मैगंफोर मोननाय जायो मेसें बोथोरावहाय। ओ बिदिनो जोङो बैफोर मैगंफोरखौहाय जोङो ओ न'खर न'खर इसे बिबांनिब्लाबो जोङो ओ गायना ला नानै बेफोरखौ जोङो ओ न'आवनो ओ जोङो मुलि होआलासिनो न'आवनो जोङो बे फोर औ मैगंखौ ओ गायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा?
उम।
औ।
अब्ला नोंथां जोंना समाबो सफैबाय रायलायनानैथ' जों फोजोबनो हाखाया दा जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां, आं नोंथांजों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ औ दे।